हेलौ औ खोनादों नों खोनादों ना? औ-औ नोंथाङा फ्रियैनो दङ' ना?
औ-औ नोंथां आं दायो फ्रिनो दङ' दंनायालाय।
अ अ बिदिब्ला आं नोंथांजों मोनसे आ आयदानि सोमोनदै लायरायनो सानदोंमोन।
औ-औ रायलाय जागोन नोंथां।
ओ बिदिब्ला जोङो दिनै जोंनि आ बर'फोरनि गाननाय जोमनायनि सोमोन्दै सावरायनो सानदोंमोन नोंथां?
औ-औ सावरायजागोन नोंथां।
दा ओ गाननाय-जोमनाय होनब्लाथ' मिनथिखागौ नोंथाङाबो?
औ औ।
औ जोंना बर'फोरना ओ मोननै रोखोमनि गाननाय- जोमनाय थायो। जेरैहाय ओ हौवफोरनि गाननाय-जोमनाय आरो हिनजावफोरनि गाननाय-जोमनाय नङा होमबा नोंथां?
औ औ नंगौ नों
औ दा ओ बेनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना
औ हागोन नोंथां जोंना गाननाय जोमनाय होनोब्लाथ' जोङो गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंनिया नोंथां बुंनाय बायदि बिदिनो जेरै हौवाफोरा गामसा आरो हिनजावफोरा दख'ना गानो बियो गोदोनिफ्रायनो सोलिबोगासिनो थायो जेरै गोदोनि समाव जोङो माने आबै आबौमोननि समाव माने साखिनि जोंनि गाननाय जोमनाय नै बेफोरखौ माने जोङो गाव गावनि आखाइजोंनो जों दानानै गाननायफोरखौ जोङो नुनो मोनोमोन आरो
औ
दानि जुगाव नैबफोर माखासे खम जालांनोबाय बेवहाय जोंहा आरो दंबावो मोनसे जोंनि बर'निनो आर'नाइ होननाय जायखौ जोङो लानाय जायो आरोना आर'नाइ बेबो जोंनि हारिनि मोनसे सिनायथि जोंनि बर'फोरनि मोनसे नायथि ओ जेराव बेहाय जोंनिया समायना रमायना बायदि रोखोम गाबनि आर'नाइ थायो जेरै हाजोफोरनि आगरनि जोंना थायो आरो जोंना दानायाबो बेबायदिनो गोबां रोखोमनि दङ जेरै गोबां रोखोमनि आगरफोरनि मुं दङ बिनि गेजेरावनो फारौ मेगन बायदि बायदि रोखोमनि आं मुंफोरखौ बारा मोनथिजोबा नोंथां औ दा माने जोंनिया माने जोंखौ बेबायदि गाननाय नुयोब्ला माने गुबुन गुबुन जायगायावबो माने सिनायो आरो ना नोंथां बर' होननानै जोंनि ट्रेडिसनेल ड्रेसआ जोंनि बे मोनसे
औ
सिगांनि समाव बारा सिनाय्लाबो दा जोङो दायो जोंनि गेजेरावहाय माने नैबेखौ सिनायनाय खौ जों नुनो मोनबाय आरो
औ औ
ओ दानि जुगावहाय बांसिनानो जोंनिया गाननाय जोमनाय जोंनि बर' हारिनि गाननाय जोमनायखौ माने गामि ओनसोलाव थाब्लाल' जोङो गाननाय जोमनायखौ नुनो मोननाय जायो आरोना नों थां ओ टाउन सहफोराव थांबथाय माने ओ नै बेफोर गाननाय जोमनायखौ माने जोङो गानलांनाय बा नुनाय जाया आरो बांसिनानो
औ
औ
औ नंगौ नोंथाङा बुंनाया थारैनो सैथो ओ दा जोंनि ओ बर'फोरनि गाननाय जनाय होनबा ओ सिगाङावनो आं बुंनाय बायदि हौफोरनि गाननाय जोमनाय ओरो हेन्जावफोरनि गाननाय जोमनाय दा ओ हेन्जावफोरनि फोरनि बा आइजोफोरनि गान्नाय जोमनाय होनना बुङोब्लाथ' जोंना दखनायानो मेन नङा होनबा थ' बिदिनो नाया ओ गोबां गोबां रोखोमनि गाबनि थायो आरोखि जेरै गोमो गोथां गो गोजा गासैबो गाबनिनो थायो बिदिनो बेयाव ओ जोंनि मिथिंगायाव मोननाय जा ओम बिफां लाइफां बिबार बेफोरनिफ्रायनो माने ओ आगर आगर दानानै गोदोनि आबै आबौबा आथिखालावबो दायो नाथाय गोदोनि समाव माने जोंनि आबै आबौ जोंनि बिमा बिफा बिमाफ माने आखाइजोंनो दायोमोन आरो खिबा आखाइजोंनो आगर एरोमोन नाथाय बे आथिालाव एसे खम जालांदों आरो दा आगर होनना बुङोब्लाथ' जोंना गोबां रोखोमनि आगर दङ जेरै ओ हाजो आगर दिंखिया आगर ओ बिदिनो बैग्रि बेगरबो दं आरो फारौ मेगन खासि हाथाइ दाावरायाइ मोख्रेब ओ बिदिनो ओ दाउथु गद' बिदिनो माने गोबां रोखोमनि माने मिथिंगायाव मोननाय जेनेबा ओ बिफां लाइफां बेफोर निफ्रायनो माने जोंना माने आगर एरनाय जायोमोन आरो बिदिनो जोंना गोबां रोखोमनि गाब बिदि दं आरो आर'नाइ आर'नाइाबो जोंनि बर'नि माने मोनसे
फालिखौनो होनांगोन आरोखि जेखौनोखि माने आ थिखालाव बर'नि अनगायैबो माने गुबुन हारिनि मानसिफोरखौबो लानायखौ नुनो मोनो आरो आरो जोंना बेफोर औ आरो जोंना बेफोर गासिबो माने बावैसो जोंना जि आइटेक मोनदोंना नोंथां
नंगौ नंगौ
दि मोननो हादों बियो माने जोंनि थाखाय जोबोद ओ गोग्गाथाव बाथ्रा आरोखि औ दा बिदिनो जोङो माने ओ दख'नाखौ दा नंगौ गामि ओनसोलावल' गाननायखौ नुनो मोननाय जायोसै माने टाउन सोहोराव गाननायखौ नुनो मोननाय माने खम जानायखौ नुनो मोननाय जायोसै आरोखि थ' बिदिनो ओ जोङो जोंनि ओ हारिनि जा दख'ना बा गामसा आर' नाय बेफोरखौ माने ओ गुबुन हारिनि मानसिनो ओ सिनाय होनो बा गुबुन हारिनि मानसिनो सिनायहोनो बा गुबुन हादोरनि मानसिफोरखौ सिनाय होनोनोबा जोङो माने जेरै जोङो बेरायो नङा होनबा नोंथां दावबायायोना जोङो गुबुन गुबुन जायगाफ्राव ओ थ' दावबायबाथाय माने जोङो बे ओ जोंनि जा जोंनि जा हारिनि दख'ना ओ दा गाननाय जोमनाय माने दख'ना गामसा आर'नाइ बेफोरखौ जोङो लांफानानै बेवहाय गाननानै थांगौ बा गानानै देखायनांगौ होननानै आं सानो मानोना बेनि गेजेरजों जों माने बिसोर जोंनि हारिनि जा गाननाय जोमनायखौ माने मिथिगोन बा ओ सिनायगोन होननानै आं सानो आरो होमबासो जोंनि हारिखौबो सिनायगोन होननानै आं सानो आरो नोंथां थ' नोंथाङा ओ बेनि सोमोन्दै मा बुंनो सानो बा मा सानो
औ जेरै नोंथाङा बुंनाय बायदि बेबायदि बिदिनो जोङो बेरायनांगौ नांगौ ओ दायो आरो जोंनि गाननाय जोमनायखौ गुबुनाबो माने गोबां सोलोंनो हमबाय आरो ना नोंथां जायो नों थां बुंनाय बायदि आर'नाइखौ जोंनि बर'फोरनि अनगा गुबुन हारिफोराबो जोंनि आर'नाइखौ लानायखौ जों नुनो मोनो
औ
आरो ओ जोंनि जेनाखि आर'नाइ आरो गामसा दख'ना बेयो माने गुबै जोंना आलादासिन जायो आरोना सिम्पोलैनो थाङो आरोना नोंथां
औ
आरो बुंनो थाङोब्ला जोंनिया माने दानि जुगावहाय ओ गोबां रोखोमनि आरो ओंखारबावबाय बाय दख'नाफोरा जेरै गोदोनियाथ' जोंनिया आखाइजों दानाय बानाय नायमोन नालाय दानिया माने मिेसिनबो बानायनायखौ जों नुनो मोनो
औ
ओ गोबां दाम गोसा गोसानिबो थायो जेरै ओ जेरै जा जिबा रोजा नैजि रोजा गोबां बेसेन गोसा गोसानि थानायखौ जों नुनो मोनो आरो ओ आरो जोंनिया दा मोनसे हौवाफोरनिया जोंनिया जेरै आर'नाइ गस्ला होनना बुङोना आर'नाइ कट बेफोरनि गेजेराव नुजानाय नुनो मोनबाय आरो नोंथां।
औ।
ओ जेरै जोंनिया दख'नानि ओ जेरै मुं थानायनि मोनसे जाहोन दङ नोंथाङा बे नि सोमोन्दै मोनथियो नामा?
अ बिनि सोमोन्दैथ' आङो बारा मोजां मोनथिया नाथाय नोंथाङा ओ फोरमाय यना होनो हागोन आरो।
औ आंबो इसिबां बारा मिथिया नाथाय ओ द'खना थायो होननानै आं आंबो खोनानो मोनदों आरो। बेनि बागै आंबो बारा मिथियासै नालाय। ओ जोंना आरो बैसागु बोथोरावहाय जोङो बहा-बयबो माने जोङो बांसिनानो गाननाय जायो आरोना जिखिनि जोङो ओ आउटाव थानाय समाव बा बाहेरायाव थानाय समाव जोङो ओ गामसा बा दख'नाखौ जों गानाब्लाबो माने बैसागु बोथोराव जोङो बयखौबो समायना रमायना ओ गामसा आर'नाइ आर'नाइ गस्ला दख'ना फास्रा लानानै जोङो रंजानाय मोसानायखौ जोङो नुनो मोननाय जायो आरो नोंथां।
औ औ नंगौ।
औ जोंना आरो हारिनि सिनायथियानो बेनो नोंथा ओ गामसा आर'नाइ दख'ना बेनो आरोना जोंनिया ।
औ औ।
जेरै नोंथाङा बुंनाय बायदि ओ गोबां रोखोमनि जोंना मिथिंगानिफ्राय जोङो गोदो गोदाय आबौ आबैमोनहा जेरै मिथिंगायाव जा बिफां लाइफां दङ बा जा बिबार दङ नैबे खौ माने बेखौ नायै नायै नैबेनिफ्राय माने मोनसे मोनसे से आगर दिरुननाय आरो ना बेफोरो। माखासे मिथिंगायाव जेरै मोनसे बिफां नुयोब्ला माने नैबेखौ मा रोखोमै बानायनानै बेनि आगरखौ बा बिनि सिनारिखौ जोंनियाव बेरखांहोगोन माने गोदोनि आबै आबौ उफ्रा माने बेखौ नायै नायै बिजिरै बिजिरै माने गावनि आखाइजोंनो दिरुनो मोन आरो नाथाय आथिखालनि जोङो बांसिनानो गोबांखौनो नुनो मोनो खम जालांबाय माने । ओ जोंनि दा जि खिनि ओ दख'ना गोदोनि समाव बानायोमोन नाथाय बेखौ दा जोङो । गावनि आखाइजों बानायनानै गाननायखौ जों नुनो मोनला दानिया मानो होनना बुङ मेसिनजों बानायनायखौसो जोङो बांसिनै गाननायखौ जों नुनो मोनो आरो ।
औ औ
अ जेरैहाय ओ नोंथाङा ओ बि बिदिनो मेचिनजों बानायनानै ओ गाननाय बा जोंनि गोदो गोदायनि ओ गावनि आखाइजों बानायनाय गाननाय नैबेफोरनि फारागथिखौ एसे फोरमायना होनो हागोन नामा माबायदि? दि फारागथि दङ बा माबायदिहाय गोग्गानाय फैदोंना जोंना ओ दावगानाय फैदोंना दावगानाय फैयाखै नैबेनि सायावहाय?
औ। ओ दा बुंनो थाङोब्लाथ' ओ माने आखाइजों दानाया बांसिन मोजां जायो आरोखि गाननोबो आरो माने गोबाव समसिम जोरो आरो। आरोखि आरो दा मेचिनजों बानायनाय होनबाथ' माने मेचिनजों बानायनाया माने एसे माने खनसे सुबाथाय माने कालार थाङो आरो एसे। आरो माने गोबाव सिम जोरा होननांगोन मानोना मेसिनजोंथ' बानायनाया पाटनि जायो नङा होनबा नोंथां? आरो माने माने आखाइजों बानायनाया साफ सिन जायो आरोखि औ आरो आखाय जों बानायनायखौ माने अ आखाइजों दानायखौ माने गाननानै बांसिन मोजां मोनो आरोखि । आरो माने ओ थेब बाथाय माने ओ माने मोजाङै थायो आरोखि गुवा आरोखि दखनाया माने मेसिनाव बानायनायाथ' एसे पाटनि जि नालाय एसे फिस्ला जायोना नोंथां थ बेनि थाखाय माने ओ आखाइजों दानाया मोजांसिन जायो आरो
दामाने आङो बेखौनो बुंनो सानो आरोना नोंथां माने जों बेखौबो माने जोंनि हारिनि जा सिनायथि जा गोदो गोदाय दानानै गालांनाय नैबेफोरखौ मा मासै दानि ओ सुबुंफ्रा माने सोलोंनानै लानांगौ बेबायदि
औ औ नंगौ औ
अ माने जोंनि बे जाखिनि गोदो आखाइजों बानायनानै गा नाय मानायनि बेफोरो नेरसोन बा हिस्ट'रिफोरा माने रावबो जुदि सोलोङालासिनो थायोब्ला माने नैबेफोरबो जोंना गोमालांनो ह
गोमालांगोमोन हमगोन औ औ नंगौ ओ नोंथाङा बुंनाया थारैनो सैथो जोङो माने ओ आबै आबौ बा जोंनि बिमा ओ बिमायं बिमानैफोरनिफ्रय माने जोङो सोलो जा जारो जोङो आरो बेनिफ्राय माने जोङो गावबो सोलोंनांगौ सोलोंना लानांगौ आरो ओ जोंनि माने ओ उन जोलैनोबो जोङो फोरोंनो नाजानांगौ होननानै आंबो सानो आरो नोंथां
नंगौ नोंथां
औ बिदिब्ला ओ दिनैनि सावरायनायखौ दोनथ'नोसै नोंथां फोजोबसै नों औ औ दे ओम